हेल'। हेल' नोंथां हेल' खोनादों ना नोंथाङा।
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथां दा मानि बागै राज्लायनो सानदों नोंथाङा। हेल'। आ।
हो।
आ। थां खोनादों ना। अ नोंथां।
खोनादों।
हेल' अ दे होमबा दा दा बर' हारिनि जानाय लोंनाय आरो आथिखालनि जानाय लोंनायनि बागै राज्लायनो। हेल' नोंथां।
अ नोंथां दे जागायनाय नोंथाङा।
हाब लोंनाय होनना बुङोब्ला जोंना बर'आव गोबां जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर दङ जेरै बर'फोराथ' गुबै ओंख ओंखाम जाहैबाय बेनि उनाव। अनलाजों दाउ सबाय साम'। नारजि।
उम उम।
जोंनि ओ बर' हारियाव
उम
जेरै अनला जों दाउ संनानै जानाय गिबियाव जोङो अनला देग्रोना लागोन ग्रोयो बेनि उनाव
हम
दाउ बे दाउ दाउ जोंनि बि औ
नोंथां
दाउ बेदरजों संनायखौनो जों अनलाजों दाउ बेवहायारै बाहायो। बेखौ जों अनला खारै होननानै
उम थां उम
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ आरो साम' संनाय मोनसे बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि दं जायखौ ओ जोंनिनो आबादनिफ्राय दिखांनाय सबाय आरो सबाय सबाय आबादनिफ्राय देखांनाय सबाइखौ संनानै बानायो आरो जों दैमा दैमा एबा फुख्रिफोरनिफ्राय साम' खनना खनहैयो जोंनि बर' आइजोफोरा सबायजों साम' ओंख्रि सङो।
उम नोंथाङा जों बर' हारिनि नाफामनि बागै एसे खिन्था जागोन नामा?
नाफाम नाफामखौथ' आं माबो ब्रै बानायनायो बेखौ एसेबां मोजाङै मिथिया नोंथाङा मिथिगौ नामा?
अ बामि आंबो मिथिगौ मिथिनाया।
औ नोंथां खिनथाना होदो होनबा मि
मा ना फिसाखौ जोङो आरामसे मानो मोन लाबोनानै दुब्लि फोथारनिफ्राय गुरना लाबोनानै नङाबा बायनानै ना फिसाखो ओरै फिथिग्रि ना जेरै सेंना फिसा मावना बेफोरखौ लाबोनानै फोरानो फोराननानै ओ सान्दुंआव फोराननानै दोनो दोननानै ओमफाय ओमफाय थास' थास' इखो थास' बिलाइ इखो इदिया दास गोसो मनि बिलाइ बिलाइखो बेखोबो हानानै हानानै फोरानो फोराननानै बे मोननैखौबो देयो देनानै आरामसे सोरबा सोरबा हासुङाव सुयो सोरबा थेमायाव इदि दोननानै बाय हसायदि बाय इदिनो गोबाव सम दोननानै जानाय जायो आरो संख्रै बेफोरबायदि रासार मस्ला मायबा मायबि होनानै नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां
उम
मोनसे ओ गावनिनो ओ हारिमुवारि जाग्रा नङा होमबा
अ जों बर' हारिनि बे हारिमुवारि जाग्रायावनो गोलयो नाफामा
औ बिनि अनगायैबो जोंना दंबावो जेरै लाथा एम्फौ लाथा एम्फौखौ जोङो सिं लांदां एम्फौखौ जोङो न'आवनो नो फिसियो बर' आइजोफोरा इन्दि बिलाइखौ जों ओं हाग्रानिफाय इन्दि बिलाइखौ हाग्रानिफ्राय खाना लाना फैनानै बेनिफ्राय ओ बै लाथा एम्फौखौ फिसियो लाथा एम्फौआ ला था एमफौआ गिबियाव सिखिरिनि बिदै जायो खोमा ना
सिखिरिनि बिदै उम
ओं सिखिरि नि बिदैखौ लाबोनानै
आ बेयाव लाथा बिलाइखो होनानै न'आवनो एम्फौखौ जोङो मानो इनखो फिसा बारायनानै फिसा बारायनानै बेखौ बाय देरहांबा ला इनिफाय बख खनानै जानाय जायो आरो ओम।
फिथोबा फिथोबाबोथ' गोबां बेस सेन गोसा नथां नङा होनबा। जेरै फिथोबनिफ्राय बानायनाय फिथोबनिफ्राय बानायजानाय जोंना इन्दिनि सिफोरा गोबां बेसेन गोसा। बेनि बेनिफ्राय जोङो हिसिमा बानायो।
सिमा गस्ला
दख'ना बानायो ना बानाय नोंथां बे इन्दिजों?
दख'ना नुवाखै नुनाया। बानायो बेलेगथिं बेेथिं दा जोंनि साइडथिं इन्दिनि बारा बिदि गैयाना नोंथां। बेलेग
ए जोंनि जायगायाव दा बर' आइजोफोरा इन्दि लुनायनि खामानिफोरखौ एसेबां रोंबां नुआ आरो। दा जेरै बेफोर इन्दिफोरखौ दा मिसिन ओ मिसिन फोरावसो खुन्दुं बानायो दा जोंना बेफोरखौ जोङो
उम
सोलोंलांफाबा मोजां जायो आरो। आरो मानोना बेफोरो जोंनि बर'नि गुदिमोन नाथाय दा एस गोमालांनो हमगासिनो दा । औ हारिमुनि सिनायथि।
मा होनोमोन बर' हारिनि जानाय जेरै ओं अन अनला खारैदो दाउदो जानायखौ बा फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां। जोंना अन अनला आरो दाउ बे ओंख्रिया जोंना बर'नि एंगार हायि मोनसे ओं ख्रै जेराव जोङो माइरं अन गुन्दैखौ बाहायो। आरो खारै बाहायो । जों गिबियावनो अन गुन्दै देग्रोना लायो। बेनि उनाव जों दाउ गो दाग्रोना लायो। आरो जोङो बेवहाय ओ सामब्राम बानलु पियास बायदि होननानै जोङो बेदरखौ एवो बेनि उनाव
उम नोंथां उम
बेवहाय जोङो आलुफोरबो होयो। लोगोसे जोङो बेवहाय आलु होनानै एवनानै दाउ बेदरखौ एवनानै बेनि उनाव जों बेवहाय दै होबाय । बिनि उनाव जोङो देनानै लानाय अन गुन्दैखौ बो होबाय । आरो जों बेवहाय जोंनि ओ थालिर बिफांनिफ्राय बानायजानाय खारदैखौबो होनानै जोंनिया अनला ओंख्रै जायो आरो । बेनो जोंनि एंगार हायै मोनसे जाग्रा बर'फोरनि
उम
सा-सबायजों साम' ओ अनलाजों दाउ अनला टाइमफोरनि अनगायैबो ओ गुबुन जाग्राबो दंबाव
उम जेरै हांसोजो उम खमब्राखौबो बर' हारियाव जोबोरै साबसिन जायो मोजां मोनग्रा बेबो मोनसे ए-एंगारनो हायि बर' हारिनि उम
खुमब्रायाबोथ' जाहैबाय जोंनि उह न-बर' न'खराव गायनाय मोनसे आबाद बेनि-बिनिफ्राय दिखांनानै जोंङो ओ हांसो आरो खुमब्राजों मोजांङै संना जायो । आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना दंबावो मोन गोब बां नाथाय आंनाव गोसोआव फैयाखै दा ।
उम बेनि अनगायैबो उम जेरै इ मा दंबावो? होम
गुबुननिबो गोबां ओंख्रि थास'फोरनिबो गोबां ओंख्रि दं जोंनाव जेरै थास' होना जोंनिआव बाहागोखोनो जाजोबो जों थास थास'नि बेदरखौ जायो ।
बा बिबारखौबो जायो।
बिबारखौ जायो। थास' बिथ्रि जायो थास'नि थारा बिथ्रि जा।
अ।
थास'। बेयावबो जों गासैखौबो जाजोबो जेरै थालिर बिफां। अ आरो थालिरनि रोदा माने मादा।
थाल खारै बनायो। ओम फास्टआव फोराननानै। खावो रानबा खावो खावनानै। बेनिफ्राय जोङो सालिनानै। ओमफ्राय बेनिफ्राय जों नै फोरखो। सालिनानै आरामसे ओम दैदो। मिक्स बनायनानै बेनिफ्राय रो। दिहुनानै बेखौनो खारै जेरै। अनला खारै बेफोराव सबाइ खारो सबाइ संबा इफोरफोर खारैखो बाहायो। उम
थालिर थालिरा नै बे मादा जाबाय फस्ला जाबाय बेनि उनाव जोंना थालिर फिथाइयाबोथ' बिबाराबो जाजाबावो थालिर फिथाइनि जेरै नै मा होनो इखो मैखुन थालिरनि मैखुनखौबो जाजाबाय। आवबो जाजाबाय। थालिर ओंख्रि जाबाय बिनिफ्राय गोमोनब जाबाय।
आरो बेखौबो खारैबो बनायो।
औ। बिफांखौ खारै बानायबाय मादाखौ खारै बानायबाय नाथाय जों। बिलाइ खौलवसो जाया नाथा थाय जों बिलाइखौ जानायाव बाहायो। थो
आ
जोंना बेफोरो बहा थास' थालिर बेफोर बर'फोरनि मोनसे एंगारायै जाग्रा जाहैबाय आरो आरो जाखांनानै औ
आरो सबायफोरखौबोथ' न'आवनो मानोनिखौ आबाद हिसाबै गायनानै बर' हारिनिनो जाहैबायबो
औ औ औ सबायाबो बर'निनो मोनसे आबाद जाहैबाय
ओ
हायावनो गायनाय आरो बे गय बि नो गायनाय फाथै
औ औ नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायमोन
औ जोंना समा जाबाय नोंथां
ओ ओ दे ओमबा न नोंथां ओं गोजोनथों